हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय
औ नोंथांनो आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहै बाय आङो नों थांजों माइ आबादखौ बोरैहाय मावो बिनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन
औ
औ औ बिदिब्ला जोङो माय आबादखौ गिबियावनो बोरैहाय मावो बिनि सायाव आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै
औ जागोन दे नोंथां।
औ माइ आबादखौ बोरै मावो बुङोब्लाथ' जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ
औ खोथियाखौ जोंनो जाखिनिबा नांगौ ज जों बिखौ बस थायाव सोग्रोना लानानै जोङो बिख खौ साननै बा सानथामनि थाखाय दैयाव स सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां
औ माने माइज्लिखौ आरो ना
औ माइज माइलि दोननायखौ बिनि उनावहाय जोङो बिखौ साननैबा सानथामनि उनाव बोरियाव बोखांनानै जोङो बिखौ दै सर'दनो थाखाय बोस्लायनानै दोनगोन
औ
बिनि उनाव ह हाय जोङो बिखौहाय फाथो बस्थाजों खोबनानै दोननाय जागोन आरो ना नोंथां गाजा बेरनायनि थाखाय बिनि उनाव जोङो गिबियावनो दुब्लि फोथारखौ खारायनानै लाग्रोगोन औ उनावहाय जोङो सामार होगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो आरोबाव खोनसे बिनि सायाव मै होना होबावनानै जोङो खोथियाखौ दुब्लि फोथारसिम लाना थांनानै ओ जों दा खिरखाबा बाल थिंङाव जों बिखौ लखबना लानानै जोङो आखाइ मुस मुथाजों सास स्रो सास्रो खैथियाख खौ सारनानै फोग्रोगोन आरो गिबियावनो बेनि उनावहाय दान मोनसे बा दान खावसेनि उनाव जोंनि खोथियाया जेब्लानोखि फुजानाय ज जायो अब्ला जोङो बैखौ फुनानै बै फोथाराव जों हालौवना दोननाय हायाव गायगोन आरोना नोंथां जोङो आरो माइ गायनो थाखायबो जोङो दुब्लि फोथारखौ गिबियावनो एवग्रोनाय जोङो आलि दाननायबो जायो नोंथां बिनि उनाव जोंहा दै थानायनि थाखाय आलि खोनायबो जायो आरो जेना अ बिनि उनाव जेब्ला निखि जोंहा माया एसे देरबो गोन बा गसा बारायबोगोन अब्ला जोंहा बेहाय फिसा फिसा हाग्राफोर रज'नायखौबो जों नुनो मोनो
नोंगौ
औ बै समाव जों हाग्राखोबो फुनानै होनो गोनां जायो बिनि उनाव हाय जोङो बैफोरावहाय जोङो रासायनारि हासारफोरबो सारनानै होनाय जायो मायावहाय बेनि उनाव जेबोब्लानो माया दान मोननै बा दान मोनथाम जायो अब्ला गोर्लै ओंखारो अब्लाहाय जोङो बै समावबो एफा एनै बेफोरबाय दिनो दैफोरखौबो मोजाङै नायनो गोनां जायो बिनि उनाव जोङो मोनोब्लाथाय बिख खौ हानाय जायो हाना लाब बोनानै जोङो बेखौहाय न'आव लाबोनानै दोनफैनानै जों बेखौ नानाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबादि माइ मावनाया बोसोराव खनबेसो मावो ओरैनो
जोंनि बोसोराव बुङोब्ला जोंना बिखौ बोसोराव दैज्लाङाव खनसेल' मावनाय जायो नोंथां गोदोहाय जोंनाबो बिखौ माइ गायखांनायनि उनाव नारायावबो जों खनसे मावबावोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंना बेफोरबायदि मावला खनसेल' गायनाय जायो आरोना नों थां बिदिब्ला नोंथांमोननिथिं औ माइ आबादखौ बोरै हाय मावनाय जायो नों आं एसे फोरमायना हागोन नामा
औ नोंथां नंगौ माइ आबाद मावनायाथ' जोंहा ओ आदब खायदायाथ' एखेयानो नङा होमबा नों
औ नंगौ
नोंथाङा जेरै बुंबाय ओ जेरैहाय जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबिसिन ओ माबायानो जाहैबाय ओ आगानानो जाहैबाय जोंहा गिबियावनो जोङो माइ जोलैखौ जोङो।
हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ बे जोलैखौ बुथुमना लानांगोन नङा होमबा? बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो बस्थायाव सोयो सोनानै जोङो बेखौ ओ फुख्रियाव सोमना दोननाय जायो आरो माखासे साननि थाखाय बेनिफ्राय सोमना दोनोब्ला बेखौ जोङो ओ बिदिनो द' स्नि बेबायादि सान दोननानै बोखांनाय जायो
औ
बोखांब्लाथाय ओ बेखौ जोङो बेनिफ्राय बोखांनानै माखासे समान जायगायाव ना न'नि खबनानै लानाय जायो आरो हाफोराव लखबनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय बियो ओ बेखौ खोबनानै दोनो माखासे ओ सोरबाया थास' बिलाइ गोदिर होनबा सोरबाया थालिर बिलाइजोंबो खोबनायखौ नुनो मोनदों। बेबायादि हेबनानै बियो ओ खिलिबोयो आरो माइआ एसे एसे गाजा खिलिबोयो अब्ला बेखौ जोङो मोजाङै ओ दुब्लिआव हालेवनानै लानायनि उनावहाय हाखौ गुरै खालामनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ ओ खादा बायदिसिनायाव जोङो लानानै बेखौ सारलानानै फोनाय जायो आरोना
औ नंगौ
औ फोनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो ओ माखासे दाउसिन दाउला बा गिबियावनो दाउसिन दाउलाफोरा बेखौ दुब्लियाव फैनानै जाफैयो आरो बे खौ जोङो एसे नोजोर होनांगौ जायो। मायखौ
औ नंगौ थारैनो
औ बेनि उनावहाय जोंहा एसे एसे देरबोयोब्ला बेखौ आरो जोङो गुबुन जिब जुनार मोसौ बोरमा बायदिनिफ्रायबो रैखा खालामनो गोनां जायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जेब्ला खोथियाया नांगौ जखानि थोजासे जखानि जायो गायनो हानाय नङा होमबा? बेखौ जोंङो औ फुनानै लानाय जायो आरोना फुनानै जोङो माखासे ओ खोथियाखौ मुथा खानानै लानाय जायो आरोना
औ
लानानै जोङो औ दुब्लियाव जोङो ट्रेक्टरजों बा मोसौजों हालेवनानै लानाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ
हालेवनानै औ बेबायदिनो हालेवनाय जायो बेबायदिनो मै होनाय जायो नङा होमबा? बेनि उनावहाय जोङो औ बेहाय जोङो माइखौ गायनो हानाय जायो आरोना नोंथां बे माइ गायनायाव जों ओ ओ बयबो ज' ज' लोगो नांनानै माइखौ जोङो गायनाय जायो। बांसिनैथ' जोङो आइजोफोरखौनो गायना य नुयो आरो ना माइखौ। ओ बेनिफ्राय जोंहा माइ गायनानै बिदिनो ओ माखासे साननि उनाव मास मोननै मोनथाम नङा होमबा बे बेनि उनाव बेहाय जोंहा माइया सोमखोर जाबोयो आरो लोगोसेनो ओ फिथाइ थायनो हमो बिबार बारनो हमो आरो ना। बिबार बारनानै बि बिदिनो औ बेबायदिनो लासै लासै देरलाङो बि बेखौ जोङो एसे जोथोन लानांगौ जायो जेरैहाय नोंथां बुंनाय बायदि ओ नांगौ नांगौ जखानि दै जगायनो गोनां जायो नङा होमबा? बिदिनो जोङो हास हासार सारनाय जायो लोगोसेनो नाङै माखासे हाग्रा बंग्रा नङा होमबा? बेफोरखौ जों फुनानै गारो लोगोसेनो जोङो ओ माखासे एम्फौ एनलाफोरा जानो हायि बायदि जोङो माखासे मुलि बायदिसिनाबो सारनाय जायो आरोना?
औ नंगौ।
ओ बिदिनो औ। बेनिफ्राय ओ जोहा बिदिनो माइआ देरै देरै देरनानै जेब्ला ओ मोनो नङा होमबा? गोमो गोमो जाब्लाथाय जोंहा दुबलि फोर जोंहा ओ आघोन नोंगौना? आघोन दानफोराव ओ दुब्लिया जोंहा सनाथि गाबजों समायना जायो नङा होमबा? माइ गोमोननि गाबजों। औ अब्ला जों जों बेखौ बयबो लोगो नांनानै जोङो ओ माइ हानाय जायो आरोना। ओ माइखौथ' दानिया ओ गोदोथ' जोंहा माइखौ जोङो मानसिफोरा खासिजोंनो हायोमोन नङा होमबा? दानि जुगाव नों दा जोङो गोबां रोखोमनि आगजु बा मेसिन बायनानै हानायबो जों नुग्रा जाबाय दानिया।
औ नंगौ।
हानानै लाबोनाय जायो माइखौ। दा बे माइखौ हाना लाबोनानै जोङो ओ बिदिनो न'आव दोनफैनानै माखासे साननि उनाव नानाय जायो आरोना। बे नानायावबो जोङो गोदोनि समाव मोसौजों नायोमोन दाथ' जोङो गोबां रोखोमनि मेसिन बायदि ओंखारबाय नङा होमबा? बेबायदिनो माइ आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। दा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि माइखौ मावनाय नोंथाङा नुदों?
जोंनि ओनसोलाव माबा माइ मावो बुङोब्ला जोंनावथ' ओनसोलाव बांसिनानो रन्जितखौ गायनाय जायो। बिनि उनाव फुल फाख्रि जोस सा माइब्रा गोस सोम माइब्रा आरोबाव कृष्णा ना संग बुन्दु बेफोरबायदि माइखौनो जोंनिथिं बांसिनानो गायनाय जायो आरोना।
माखासे ओ जेरैहाय नोंथाङा बुंबाय जोसा माइ नङा होमबा। बे जोसा माइ आ रो गुबुन माइफोरनि गेजेराव माबायदि फाराग नुदों नोंथाङा?
जोसा औ जोसा माइ आरो गुबुन माइनि फारागानो जाहैबाय जोसा माइया फिसा फिसा जायो आरोना ए से गायनायाव आरो बियो बियो मोननायाबो एसे गोबावजोंसो मोननाय जायो आरोना बेयो एसे गुबुन माइ ओं ओंखाम जाग्राफोरनिसाय एसे बेलेग जायो आरो ना आलादा रोखोमैहाय। बेहाय एसे मोदोमनाय बो दङ' जानायाव जायखौ जों ओंखाम सङोब्ला मोदोमनाय मोनो आरोना बेखौहाय।
औ बेनिया जानो बेसेनाबो गोसा नङा होमबा? औ। औ, बेनिफ्राय नोंथां ओ जोंनाथ' समाबो जाबाय माथो ना।
औ जाबाय नोंथां। नोंथांजों मिथियै गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां सिम रोजा रोजा साबाय खर
नोंगौ नोंथां औ गोजोनथों
औ एसेनो